हेलौ।
औ। खोनादों ना
औ खोनादों दे गुड मरनिं गोजोन फुंबिलिनि ओ गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोबाय
औ साबायखर नोंथांखौबो फुंबिलिनि सम साबायखर बावहरबाय
औ दायो मा खालामदों होनबा
ओरैनो दं ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो औ औ
फ्रिबा दसे रायलायजागोन ने
औ औ रायज्लायजागोन रायज्लायजागोन
औ होनबा दायो जोङो ओ फोनांजाब राहाफोरनि बागै रायज्लायनो नङा होमबा
औ औ औ
औ ओ जेनेबा आं एसे बुंना होनि जेनेबा ओं फोनांजाब राहा होननानै बुङोब्ला जोङो जेनेबा दाबसे जायगायाव थानानै बा दाबसे जायगायाव गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम बा खाथियाव थालायनानैबो जोङो गोबां बेबायदिनो मानसिफोरजों खौरां लालायनो हायो बा गोसोनि साननायफोरखौ सेयार ओ फोरमायलायनो हायो बेफोरखौनो मा होननानै बुंगोन जोङो ओ फोनांजाब राहा होननानै बुंगोन आरो दा बेबायदियावहाय जोङो मा मानि गेजेरजों जोङो मानसिफोरजों बेबायदि खौरां लाज्लायनो हायो बेखौ एसे फोरमायना होदो नोङो
औ औ जोबोद ओ मोनसे मोजां राहा होननानै बुंनो गोनांं फोनांजाबनायनि थ' फोनां जाब हाबनायनि बिदिन्थियाव गिबियाव बुंनो थाङोब्ला जोङो जानबुं जायखौ जों सरासनस्रायै बयबो बाहायो लोगोसेयैनो ओ टेलिभिजन बा जोंनि गोबां समाजारि बिजों आरो सानफ्रोमबोनि रादाब आरो लोगोसेयैनो ओ जोंनि गोबां आरो गुबुन गुबुन राहाफोर दंबावो जायनि जोहै जोङो मा खालामो सासेनिफ्राय गुबुन सासेनि गेजेराव जों जि फोनांजाबलायनाय बे - खौ लाखियो आरो आं बेखौ सानो आरो जेन'बा औ थ' नोंथांमोननि ओ जेनेबा ओनसोलाव बे फोरबायदि मा मा सुबिदा दङ नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन जेन'बा
औ ओ जोंनिथिंथ' बेबायदिनो लाइजामख' आथ' थाखायो बयनिबो जायगायाव बेबायदिनो टेलिफनफोरनि गेजेर जों बा रेडिय'आवहाय आथिखालावहाय जोबलांनो हमबाय रेडिअ'आ सिगांनि स दंमोना गोदोनि समावहाय बिनिफाय रादाब बिलाइ टेलिभिजोन ओ बिनिफ्राय कम्पिउटार इन्टारनेट इमेल बेथ' आथिखालावहाय सोलिबाय थाखानाय नङा होमबा? बेफोरनि गेजेर आरो औ थांलाय फैलायनि गेजेराव बे बिदिनो रेल लामा हा लामा अख्रां लामा बेफोर दं आरो दै लामायाथ' थ' जोंनि जायगायाव गैया जाहैबाय। ओं बेबायदिनो औ लाइजाम ख' ओ लाइजामख'नि सोमोन्दै नों थाङा एसे बुंदो दा जोङो माबोरै माबोरै जेनेबा बेयावहाय माबायदि जोङो कमिउनिकेट माने फोनांजाबलायनो हायो सासेनिफ्राय गुबुन सासेनि गेजेरावहाय।
औ अ अ थ' गुब बैयै बुंनो थाङोब्ला बे मोनसे जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे ओ फोनांजाब राहा जेराव जाय समाव इन्टारनेट गैयै समाव बै समनि सुबुंफोरा ओ खौरां दैथायनो थाखाय एबा खौरांखौ दाबसे जायगानिब फ्राय गुबुन दाबसेम दै थायनो थाखाय लाइजामख'खौ बाहायोमोन ओ बियो दोनैसिमबो सोलिगासिनो दङ। आरो आं सानो इउनावबो मोजाङैनो स सोलिलांगोन होननानै आं सानो आरो जेन'बा ओ सोंथ'यै बुं बुंङै बुंजोबनो एसे माबायो नोंथाङानो फोरमायनानै होदो दे मोजाङै
जेनेबा जोङो गोदोनिफ्रायनो ओ लाइजामखौवा गोबां हेफाजाब होबोदों नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेनेबा जोङो न'नि मानसिफोरा गोजान जायगायाव दङब्ला जोङो बेनो माबा मोनसे हरनोब्ला बा दै फिथाइ हरनोब्ला बा जोंनो माब मा मोनसे नांगौबा जों बेनि गेजेरजोंबो होलाय लालाय खालामलायनो हायो आरोना बेबायदिनो बेवहाय लाइजामल' दैथायहरालासिनो जोङो बेवहाय मुवा बेसाद गोबां बेबायदिनो बायदिसिना रां आरि बेफोरखौबो जोङो दैथायहरनो हायो आरो औ बे लाइजामखौआवहाय ओं
औ
जेनेबा जोङो ओ बे लाइजाम न'खरनि गेजेरजों फैसा आरि मुवा बेसादफोरखौहाय जोङो दै लामा हा लामा अख्रां लामा बिनि गेजेरजोंबो मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगासिम लांलाय लाबोलाय खालामनाय जायो आरो जेरैहाय जोंना स्पिड पस्ट ब दंना आथिखालावहाय माने सप्तासेनि गेजेरावनो गो गोख्रैयै मोनहैनो हानाय बेफोरखौहाय जोङो अख्रां लामाफोरनि गेजेरजों थांबाथ' थाब मोनहैयो नालाय बेफोरनि गेजेरजों दैथायहर नाय जायो आरो बिसोरो
औ औ
दे बुंलाय नों माब माबा बुंनो नागिरदों मोनना।
औ नोंथां मोननि ओनसोल अ सरि बे नङा ओ आ आथिखालनि जि फोनांजाब राहा आरो जोंनि सिगांनिफ्राय जि सोलिबाय थायो नाय फोनांजाब राहा बेनि गेजेराव गुबै मा मा फाराग मोनो जेन'बा नोंथाङा
अ गोदो निथारखौथ' साननानै नायोब्ला गोदो थारावथ' लाइजामबो गैयामोन लाइजाम ख'नि बेबस्था बेबायदिबो गैयामोन। जेनेबा दाउ फोरनि गांखं आव बेबायदिनो दाउ फोरनि गेजेर जोंहाय लाइजाम लां लाय लाबोलाय राजाफोरा बेबायदि होयोमोन होननानै जोङो मोनबोदों लेखा फोराव। बेनि उनावहाय जोङो लाइजाम ख' बेखौ मोनबाय। दायो जोङो आथिखालावथ' मबाइल टेलिफन निउस पेपार बेबायदिनो इ-माइल गोबां ससियेल मिडिया जों इउस खामनाय नुनो मोनसै। बेबायदियाव हाय सिगांनि ओमफाय ओं साननानै नायोब्ला बा फारागखौ नायबिजिरनानै नायोब्ला गोबां सोलायनाय फैदों आरो सिगांनि समावहाय जेनेबा लाइजामख'नि गेजेरजोंबो जोंना लामाफ्रा मोजां नङामोन नालाय लाइजामखौ हैबा थ' जोंना बे लाइजामख'नि खामानि मावग्राफ्रा जोंना बेखौ लांलाय लाबोलाय खालामनायाव लामाफ्रा मोजांबो जानांगोन नङा होमबा बेवहाय हान्था मेलायाबो मोजां जाग्रो नांगोन दा बेबायदि यावहाय गोबां टाइम लायोमोन आरो। आथिखालावथ' जेनेबा मबाइल जोंहाय जोङो खल मोनसे खालामनानै हेल' होनबानो मोनो नङा होमबा?
मोन औ औ।
दा इन्टारनेटआ फैनाय लोगो लोगोनो माने गोबां सोलायनाय फैबाय आरो गासैबो बिथिङावनो जोङो हादरनि खौरांफोरखौ से मिनिट आवनो बा से सेकेण्ड आवनो जोङो मिथिनो हानाय जाबाय। बबे जायगायाव मा जादों बबे जाय याव मा जायाखै ओं। दा बेखौनो बुंनो नांगोन आरो। आरो नोंथाङा माबाफोर बुंनोस सानबावो नामा?
अ बेनो जेन'बा नोंथाङा जि खोथाफोर बुंदों थारैनो सैथो। थो आरो गनाय थावना थेवबो जेन'बा जोङो सिगांनि समाव बाराद्राय गोबावनि समखौ बुंनो सानाखै थेवबो सिगांनि समाव आरो जेनब बा इन्टारनेट एसेबां गैयै समावहाय सुबुंफोरनि गेजेराव लाइजामनि जोहै एबा लाइजाम ख'नि जोहै गोबां सानस्रिफोरा सोलाय सोल' जायोमोन। नङा होमबा? ओ बै सोलाय सो औ बै सोलाय सोल' जानाय समाव जि सानसे सुबुंफोरनि गोसोनि साननाय बियो माने मोनसे थि महर आव लिरथुमनानै दोन जायोमोन आरो ना बिनिफ्राय ओ बिनि जि औ बेनि जि मोनदांथि बियो मोनसे जोबोद आलादा ओ सान्थाइ होयोमोन आरो सुबुं फोरनिसिम आंनि साननायाव। बेनिफ्राय आथिखालनि जि फोनांजाब राहा बेखौ जोङो नायनो थाङोब्ला जोबोद खम समनि गेजेरावनो जायो। आरो बिनि जि मोन्दांथि बियो जोंनि लाइजामनि रुजुनायाव आं जोबोद खम मोनो आरो जेन'बा नोंथाङा मा सानो बेनि सोमोन्दै?
नोंथां बुंनाय बायदिनो बुंनांगोन। जेनेबा लाइजामखौहाय जोङो सानै सानै लिरथुमनायबो जायो नालाय । आरो जोंनि आथिखालाव ओ इन्टारनेद नि गेजेरजों जोंहा सेकेणआव फैयो नालाय बेयावहाय माने माखासे बेवहाय सानस्लाबनो हायालासिनोबो बेबायदिनो जायो आरो।
जायो जायो औ।
आरो थांलाय फैलायनि बेलायावहाय मा बुंनो सानो नोंथाङा? थांलाय फैलाय राहानि थाखाय
फैलाय राहायाथ' जेन'बा गोदोनि ओ जि एबा दानि जि सोलिबाय थानाय बेयाव गोबां फाराग नुनो मोनबाय गोबां जौखोन्दो फाराग फैबाय लोगोसेयैनो गोदोनि समाव गराय गारि मैदेर मोसौ गारि बेफोरखौ हान्था मेला हिसाबै ओ गुदि राहा हिसाबै बाहायोमोन हान्था मेलानि नाथायबा आथिखालाव जोङो नुनो मोनसै ओ पेट्रल डिजेलनि गारिनि अनगायैबो गोबां गोदान गोदान गोनोखोआरि। हान्थामेलानि बेब'स्था ओंखारबाय । रेल लामायानो होन बिरखंआनो होन आरो गोबां गारि बास बेफोरखौनो होन माने जोंनि गोनोखोआ माने गोदान गोदान मुवा बेसाद सोरजिगासिनो दं आरो जाय जोंनि थाखाय जोबोद खम समनि गेजेरावनो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम हान्थिनायाव मैखोमै हेफाजाब होयो होननानै आं सानो आरो लोगोसेयैनो आथिखालाव लामा सामाफोराबो गोबां ओ मोजां जाबोबाय । जायनि जाहोनाव जों औ दाव बायनायाव हेंथा मोना आरो एसेबां।
औ औ नंगौ थारैनो।
औ औ।
जोबोद मोजांबो जाबाय नङा होमबा।
औ औ जोबोद मोजां जाबाय । बेनि अनगायैबो जोंनि ओ- सुबुं माहारिया माने ओ बांसिननिफ्राय बांसिन मोजां थाखोआव फैनो हाबाय आरो बेफोरनि थाखायनो
औ, नङाबाथ'। सिगांनि समाव सोरबा आाजार जादोंबाबो लामा मोनांगैनि थाखाय गारि मथर गैयिनि थाखाय माने जानाय मारियानो रैलायलांनो गोनां जायोमोन ना आथिखालाव बेबायदि बांद्राय जाला आरो जाय। जायगायावनो देहा। थानसालिफोर थाबाय नालाय बिनि थाखाय। गोबां सुबिदा जाबाय आरो थांलाय फैनाय गासिबावबो आरो जोङो बा गुबुन मोनसे हादराव माबा मोन हरखाबै। थानो गोनां जायो। जायोब्लाबो आथिखाल लावहाय गोख्रैनो मोनहैनो हानाय जाबाय आरो जेनेबा। जोङो सप्तासेनिखौ एक घन्टा दुइ घन्टायावनो मोन मोनहैनो हानाय जाबाय आथिखालाव। साननै सानथाम लानायखौबा। ओम, बिदिनो जोंना अखां मवाखौनो अखां दैङायाव बिखं बेखौनो माने जोंनि साबसिन सुदा होनना बुंगोन आरो गोख्रै थांनो हानायावना। दा बेफोरनो आरो रायज्लायबा आरो गोलाव मेर्ला ओंखारबाय थायोना।
ओंखारबाय थायो औ- हो-हो-हो।
दा जेनेबा सावरायलायनायनि गेजेरजों एसेबाबो मिथिनो हाबाय आरो, नों
औ औ हाबाय औ।
हो
औ।
दायो होमबा लाखिथ'नोसै ने?
औ औ दे लाखिथ' जासिगो।
नोंथाङा दसे सम होनायनि थाखाय सााबायखर थाबाय नोंथांनिसिम।
औ औ दे नोंथांजोंबो सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय दे।
औ दे। अ उनाव रायलाय दोनसै ना होमबा?
औ दे औ औ।